अ नोंथां
औ।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ औ सावरायजागोन।
अ बिदिब्ला देहा आरो बेरामनि सोमोन्दै सावरायनो लाबाय।
औ औ।
देहाया जोंनि आगोमा सम्पद नङा होनबा?
औ
जोंनि देहाया गाहामै थायोब्लासो गोसो मोदोम मोजांङै थायो।
औ।
नाथाय बेराम आरिजों भुगिनांब्ला देहाया लोरबां जायो।
औ।
आरो देहायाव माखासे आदार थादेरसानि आंखालाव गुबुन गुबुन रोखोमनि बेराम जायो।
औ।
बेफोरबादि आदारनि थादेरसाफोरनि आंखालाव जानाय बेरामफोरा जादों आंखाल जा बेराम बे बेरामनि अनगायैबो माखासे बिस गोनां जिउसानि गेजेरजों गुबुन गुबुन बेराम जानो हागौ।
औउ।
सासेनिफ्राय गुबुन सासेनिसिम गुबुन गुबुन रोखोमै गोसारनाय बेरामानो जादों सन्देरग्रा बेराम।
औ औ।
सन्देरग्रा बेरामफोरा सरासनस्रायै बेक्टेरिया भाइरास आरो फिलौनिफ्राय जायो
औ
सनदेरग्रा बेरामा गुबुन गुबुन रोखोमनि दं। जेरै कलेरा मेलेरिया इनफ्लुएन्जा जन्दिस आरो टाइफयड आरियानो सनदेरग्रा बेरामफोरनि मादाव गाहाय
औ
सम बादियै बेफोरखौ होबथानायनि राहा लाब्ला बेफोर बेरामनिफ्राय जों बारग'नो हायो। जोंनि आसामनि बारहावा सिदोम जानायनि जाउनावनो बेयाव सन्देरग्रा बेरामा गोबां बा बांसिनै जायो।
औ
दिदोम बारहावानि थाखाय आसामाव एजमा दाहाय बेरामनि अनजिमाया गोबां
औ औ।
माब्लाबा बे सनदेरग्रा बेरामफोरा मारखिनि महर लायो। कलेरा दिसेन्ट्रि बायदि बेरामा ओनसोलाव साग्लोबनायनि माखिनि महरै लायो। जाउनाव बेरामजों भुगिनांनाय गोबां सुबुङा थैनाङो। बेनिखायनो बेफोर बेरामाव गोग्लैनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नांग गौ रोखोमनि राहाफोरखौ जों लानांगोन।
औ।
जेरै देहाखौ रैखाथि लाखिनो थाखाय जोङो सानफ्रोमबो दुगैनानै आरो बि जोमखौ साखोन सिखोनै लाखिनांगोन।
औ।
आसुगुर खानायफोरखौ सम सम हास'बाय थानांगोन। आदार जानायनि सिगां आखाइ आथिं साबोनजों मोजाङै सुनांगोन। थि जखानि आदार जानो नांगोन। आरो बाहेरायाव मोननाय बायदि रोखोमनि जाग्रा बेसादफोरखौ जोङो गारनांगोन। आरो न' आरो सोरगिदिं साखोन सिखोन लाखिनांगोन।
औ औ।
लोंनाय दैफोरखौ जोङो सरनानै सोदांनानै मोजां गोग्गो दैफोरखौ जोङो लोंनांगोन। बेफोरबादि गोबां जों गावनि देहाखौ जुदि मोजांहै रैखाथि लायोब्ला अब्लाना एसेब्लाबो जोङो बेरामफोरनिफ्राय जोङो खामोननो हागोन आरो।
औ औ।
दा नोंथाङा देहा आरो बेरामनि सोमोन्दै एसे जा मिथिगौ बेखौ एसे फोरमायनानै होदो।
औ औ। दा बेराम होनोब्ला बेरामखौबो ओ गाहायै मोननै थाखोआव राननो हायो।
औ।
जेरै सन्देरग्रा एबा बारस्लायग्रा आरो सनदेरग्रा नङि एबा बारस्लायै
औ
सन्देरग्रा बेरामा सासेनिफ्राय गुबुन सासेनाव गुजुनाय एबा हारसिवनायनि जाउनाव सोमजिनाय फिसा दै थरथिंनि हेफाजाबै सनदेरो। भाइरास बेक्टेरिया गुन आरो फिसा एम्फौ एनला फोरानो बेरामनि गाहाय जिउसा
औ।
बेफोर जिउसाफोरा सासेनियाव गादबखांनायनि उनाव बिदिनो गुबुन सासेनाव हाबनो लामा नागिरो
औ
माब्लाबा समाव सन्देरग्रा बेरामनि जिउसाया सुबुंनि देहायाव थानायनि जेबो गोहोम खोख्लैया जासे गुबुननाव सिरियै बारस्लायबो लांफिनो।
औ।
बास्लायै एबा सन्देरै बेरामा सासे सुबुंनावल' जाबाय थायो।
औ
आरो बेफोर बेरामफोरनि गेजेराव समानथि नंङै जिबख्रि बारायनाय बिदाम दाथायाव हेंथा सोमजिनाय थै खारथाय आरो दाथायाव हेफाजाब सोमजिनाय बा हेंथा सोमजिनाय उदैनि बिबु बिलाइ एन एन्ड'क्राइन एबा सिगारग्रा बिखान्थि आरो आजाय बिखान्थि बायदिफ्राव हेंथा सोमजिनाय बायदियानो गाहायमोन आरो।
खायसे सन्देरनो रोङि बेरामफ्रा थोब-थोजासे जाग्रा आदार मोनजायै आरो देहानि लोरबां होबथाग्रा गोहो गोनां आरो लो लोरबां स्निनायु बिखान्थि नि थाखायबो देहायाव नुजाथिनो हमो।
ओं।
जोंनि जाग्रा आदाराव नांगौ बिबांनि आरो रोखोमनि बिखान्थिफोरा थायाब्लानो, गोबां रोखोमनि आंखालनि बेराम एबा आंखालथिनि आखुवा नुजाथियो।
औ।
बेफोर बेरामनिफ्राय देहायाव गोमालांनाय आरो गोमालांनाय आदारनि बिखान्थिखौ जानानैनो रैखा मोननो हायो आरो।
औ।
दा भिटामिननि आंखालाव जाग्रा बेराम बुङोब्ला जेरै भिटामिन बिनि आंखालाव एनिमिया आरो भिटामिन के बायदिनि आंखालाव हेमरं हेमर' हेक एबा थै गनाय बेराम।
औ।
ओ बिब्दिनो भिटामिन सि बायदियाव स्कारभि बेराम बेफोरबायदिया सोमजिनो हमो आरो।
ओम।
बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?
औ औ दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ।